खोना दोंना नोंथाङा
औ नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ बरफोरा औवाजों जेनेबा मा मा ओ मुवा बेसाद खालामनानै जोंङो ओ जोंङो जिउ राहा दायो बिनि सायाव सावरायनो सानदों
औ औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ
औ औ औवा होननानै बुंबाथ जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा औवाया जोंनि ओ नखरफ्रोमबो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बियो फांसे हारिनि बिफां नङा होमबा ओ औवाजों जोंङो गोबां आइजें आइला हेबनानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नों थां थिग बिदिनो जोंङो औवाखौबो जोंङो मानसिनि जिउआव गोबां रोखोमै जोंङो बाहायो आरो औवा गैयाब्लानो जोंङो आथिखालाव सोलिनो हानायाबो गोब्राब होननानै बुङो बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा माने औवाखौ ओ मानसि जोनोम जागोदानानिफ्राय थैजासिम जोंनो औवाखौ नांगौ होनबाबो गोरोन्थि जाया नोंथां गोदो जोंङो मानसि जोनोम जागोदान समाव जोंङो ओ गथफोरनि नारिखौबो औवानि बे जोरजोंसो हायो होननानै खोनायोमोन आरो नोंथां नोंथाङा बेखौ मिथिगोन ना
आंथ बेखौ इसिबां माने मोनथिनाय जानाय नङा नों थां मानो होनोब्ला माने औ इसिबां बेफोरबायदिनि सायाव आंहा मा मानाय गैया मिथिनाय गैया अब्लाबो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ थारैनो औवाया माने जोंनि नखरफोरावथ गोबाङानो जों खामानिखौ औवानिफ्रायनो मावो नङा होमबा जेरै गोदोनि सुबुंफोराथ गावनि नखौ औवाफोरजोंनो औवाफोरनि खुन्थियाबाबो औवा आरो गोजौआव थुरि जाबनो थाखाय गोजौनि भेराय खानाय बेखौबोथ औवाखौनो होयोमोन आरो दरजा बेखौबोथ औवानिनो हेबनानै बानायोमोन गोबां माने बरआ माने गोदोनिफ्रायनो औवाजों बे मोनसे हारिनि दंफांजों माने औवाजों एंगारनो हायि सोमोन्दो थानाय बे खौथ आंबो मोनथिगौ नोंथां माने नङा होमबा औ माने औवा होननानै बुङोबाथ नोंथाङा बुंबाय माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि नखरफ्राथ जेनबा बरफोरनि नखरफ्रा माने मावै दाङै जाग्रा मोनसे हारिखा दा बिदिनो माने बे औवा निफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि सुबुंफ्रा एकदम औवाखौ मा होनगोन माने गोबां मुवा बेसाद औवाजोंनो सोरजिनानै माने गावनि नांगौफोरखौ माने बेबायदिनो बानायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो जेरैहाय नों साननानै नायदो जोंनि ना गुरग्रा बर'नि गुबैयै ना गुरग्रा जेखाइ होनोबा बेथ' गुबुनजों बानायनाय बै समावथ' गैयामोन जेन'बा दंफां माबा माबि बा बिदि दस्रा बुस्थु फोरजों बानायनायखौ नुवामोन आरो बियो जा गासै माने बो गासैबो पार्टसफ्रानो बे नि औव जोंनो हेबजानाय नङा हबा औवा खाथि सैनानै दा बिदिनो आरो दाउनो नोङो दाावदै गहोग्रा दानि सुबुंफ्रासो गोबां बायदि रोखोम रोखोमनि माबा बाल्थिं बुल्थिं गामला थामला बेफोरखौबो बाहायनानै बिदैखौ दैहोसै माबा माबि मोजां मोजां बुस्थु होनानै नाथाय गुबैयै दाउनि ख' होननानै बुङोब्ला बिदै दैग्राखौ होन्नानै बुङोब्ला जों औवाखौनो थोंजोङै हेबनाय बे दाउदै दाउनि ख'खौसो जों नुयोमोन ना? आरो बिदिनो माने नाफोर हमनो थाखाय जेरै नोङो फल' हो आनो होन बा नोंहा बेबायदिनो खखा जोंनि जायखौ जोङो दुब्लि बारि फ्राव बा दैफ्राव साथेनानै नाफोरखौ जायो खखा बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो। आरो बै समाव ओ उन्दैफोर र उन्दुग्रा जे बे जोनोम जागोदान उन्दैफोरखौ बा उन्दै गथ'फोरखौ खौ से मास जानाय से दान जानाय बिदिनो नै दान जानाय बिदि गथ'फोरखौबो जोङो औवानि माखासे गथ' फुथुग्राफोर माने बानायनानैबो बेयावबो फुथुनाय बे खौ जों नुबोदोंमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' गोबां नुदों माने मा ओ होनोमोन बेखौ औवाखौनो बारा बाहायला आरो बेफोर बुस्थुनि जायगायाव दा आङो दाल्खैबो मोनसे एसे मानेबो मुवाखौ नुबावबाय माने माबादों आरो बिसोरो माने फुरा माने जेखाय जायखौ जों ना गुरनायाव बाहायो नङा होमबा? बे जेखाइखौ बिसोरो मा खालामबाय माने फुरा बिसोरो ओ बै दानि दे गोदान गुनाजों बानायनाय नेट ओंखारदोंना औ। बेजोंसो बानायदों आरो माने बेनि मेन खुन्दाखौल' बेनि मेन खुन्दाखौल' माने बिसोरो मा खालामदों औवाजों हेबदों औ ओमफ्राय आरो बाद बाखि बै जायखौ औवाजों हेबो
सैथो आंबो नुबोदों बेखौ नोंथां बुंनायाबो सैथो बेयो। जों औवाखौ जोंबा बायदि हाबायाव बाहायो नोंथां बुंबाय जेखाइ हेबनाय खनाय सेन हेबनाय नङा होमबा? लोगोसे जों गिसिब हेब गिसिबावबो बाहायो आरो बेजों लोगोसे जोङो औवाखौ मानि थाखाय आं जोनोम थैजासिम नांगौ होननानै बुंनायनि जाहोना बेनो जेनेबा औवाखौ नों जेब्ला मानसिया थैयोब्ला अब्ला नोङो औवाजोंनो नोङो बाना नानै लाङो नङा होनबा? जोंसो थखता बि बाथाम थखथाफोरजोंसो जों गत मानसि गोथैखौ देहाखौ जों बामनानै लाङा नङा होमबा जों बेयावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? आरो औवाखौ जोङो जेनेबा हेबनायावल' बाहाया जों बिदिनो गोदो न' लुनायावबो बाहायोमोन। आथिखालावसो न'से न'नै जोङो पक्कानि न' जाबाय नङा होमबा? दाबो जों औवाखौ गारनानैनो मोनसेबो खामानि मावनो हाया आरो जोंनि बेरा होनायनिफ्राय जोंनि मोसौ गलि दाउ अग्रन बनायनायनिफ्राय जों औवाखौनो बाहायो नङा होमबा जोंनि ओंखाम संग्रा इसिं न' होनना बुङो जायखौ बेखौबो जोङो हौवाखौनो बाहायो। आरो लोगोसे जोङो माइ दोनग्रा जायखौ जों बाख्रि होननानै बुङो नङा होमबा? बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै जायो लोगोसे जोंनि गोबां आइजें आ -आइला जेरै दाला'सान्द्रि, जेखाइ जेरै ना दोंनग्रा ना खबाय बिदिनो ना फल' गोदो जेनबा फल'जोंबो नाखौ हमोमोन नङा होमबा नों थां लोगोसे बेखौबायदि खालामनानैबो जोङो मार्केट लेभेलाव फानोबा जों गोबां रां हम आरजिनो हायो आथिखालावथ' जोङो ओ गंसे जे-जेखाइनि दामा दिनै सारिस'निफ्राय पासस'नि गेजेराव जायो गिदिर जुदि मोजां जेखायब्ला। नङा होमब्ला थिग बिदिनो जोंनि सेनाबो जरा पास्स गाहाम सयस गाहाम लायो दिनै आरो लोगोसे जोंनि गिसिब आखाइजों सिबो नङा होमबा जायखौ जों गरम बोथोराव बाहायो बेयो बाजि ब्रैजि बिदि लायो आरो गंसेयाव थिग बिदिनो जोङो औवाखौ आरो बेजों आइजें आयलाजों लोगोसे जोङो अर सायनाय जेबा औवाजोंनो जों अर सायो औवाजोंनो जों ओंखाम सयो नङा होमबा आथिखालावसो जों सासे जे नसे ननै मानसिफोरा दिनै गेस मोनो नङा होमबा गासिबो जेनेबा गेसजों ओंखाम सङा बुंनो थाङोब्ला जोङो अरजोंबो जोङो बनजोंबो जों संनानै ओंखामखौ जोङो बांसिन जानायखौ जों नुयो आरो नङा होमबा बिदिनो जोङो औवा खौ जों बेफोरलखम बाहायावल बाहाया औवाखौ जों जानायावबो बाहायो नङा हबा नोंथां जेरै औवानिफ्राय जोङो औवा मेवा मोनो जेरै दायो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङोे मोनो औवा मेवाखौ बेखौबो बरफोरा ओंख्रि बानायनानै जायो नङा होमबा बिदिनो औवाया जोंनि जाजानाय बेलायावबो आरो जोंनि ओ आगजु आगजु आइजें बानायनायावबो जों खामानि होयो आरो आखाइजों दानाय औवा जेरै जोङो हेन्दडक्राफ्ट होननानै बुङो नङा होमबा जायखौ जों मनिपुरि मिजरामफोराव आखाइजों हेबनाय गोबां जों औवानिफ्राय आइजें आइला बुस्थु बानायनो हायो जायखौ जोङो बरफोरा दासिमबो बे आखाइ आखाइजों हेबनाय‌ बिदि आइजेंखौ बानायफेरा माने गिलासखौबो जोंङो आइजें बेजोंनो बिदिनो बाहायो न औवानिफ्रायनो बानायो गिलास गोदोथ जेनेबा गिलास गैयामोन नङा होमबा आथिखालावसो जोङो गिलास मोनबाय गोदोनि मानसिफोरा जेरै दंफांनि माबायावसो अ सरि बे औवानि माबा बनायनाय गिलासावसो दै लोङोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंङो जोंङो बर'निनो दामग्रा आइजुं सिफुंबो बानायनो हायो औवानि फ्रायनो नङा होमबा नोंथां माने औवाया बिभिनन खामानियाव बाहायनाय जायो जोंनि बे ओनसोलावहाय औवाखौ गारना खामानि मावनो हाया आरो आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैबावदों नोंथांनि साइदावहाय बे आइजें आयला फाननायखौ बिदि बाहायोना नों जेरै हेबनानै फाननायखौ
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो मानोना नाथाय गोदोनि समफोरनिखौ नायोब्ला माने जोंनि बर हारिनि बर सुबुंफोरानो गोबां बेबायदि जेखाइ हेबनाय खबाइ हेबनाय नङा होमबा जुदिबा सेन बा बरुनफोर हेबनाय खखा हेबनाय जोंनि मानसियानो गोबांथारै माने बेफोरबायदिखौ हेबना नै बेफार फालांगि खालामनाय जायो जेरै सान्द्रि मैगं खादा जाय खौ होनो मोजां मोजां जोंनि बरफ्रा गोदोहाय हेबनानै फानोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर खौ जोंनि बर मानसिफोरखौ हेबनायफोरखौ बारा नुवाखै आरो गासैबो माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा गुबुन जाथिफ्रा माने बेफोरखौ हेबनानै बाजारफोराव फाइप फाननायखौसो जोंनि बर' मानसिफ्रा बायनांगासिनो आरो दा गोबां राङारि बिथिङाव बै समनि माने ओ जोंनि बर'फ्रा जायफ्रा माने बेफोरबायदिखौ हेबनो गोरों बिसोरो रांफोरखौ खामायनो हादोंमोन आं फोथायनाय दङ मानो होनब्ला गोबां माने गोबां बे बुस्थुआ माने बयजों बयनिबो न' आराव सानफ्रामबोनि जिउआव खामानि होबाय थाग्रा नांबाय थागौ बुस्थु नङा होमा बे फोरो जेरै मैगं खादाफोर सान्द्रि संग्राय बेफोर गाैबोथ' जोंनि न'खर जानाय न'खर माने बर'निल' न'खरावल' नङा नाथाय गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन दङ जेरै गुबुन गुबुन हारिसाफ्रा हारिफ्रा माने माइरं जावनो थाखाय गुबुन गुबुन एसे माने मा बाहायनायफोरखौ बाहायो जोंनि बायदि संग्राय बिसोरखौ बाहायनाय नङा बिसोरखौ एसे गुबुन रोखोमनि मोनसे मोनसे माइ जावग्रा मोनसे मा होन बेखौ संग्राया बिसिनिया एसे गुबुन जानायखौ आं नुदों आरो नोंथां औ माथाय जोंनि बर'फोरनि होनोबाथ' बे संग्राया गोदोनिफ्राय जायाहा सोलिबोदों बे संग्राय गेदेरा आरो बेनि उनाव जोंहा माबा बेसर दालि बायदिसिनाखौ जोङो सालिनो थाखाय स मा होनो सानदांग ने मोनसे जायखौ एसे गिदिर औ बेखौबो हेबनानै औवाजोंनो बानायनाय जायो दा गोबां रोखोम जोंनि माने औवाफोरजों बानायनाय जोंनि जायगायावबो दाबो नुयो नाथाय बेबायदिनो आरो आं बुंनाय बायदिनो माने जोंनि बर' मानसिफोरखौ बेफोरबायदिखौ बानायनानै फाननाय नुला माने जेसेबां नुयो बाजारफ्राव बेबायदिनो फाननाय नोङो दाहारानिफ्राय लानानै नोंहा ओरै थाबाय माने सेनफोर बरुनफोर आरो मोसौनि गाया बै समुमाव माने जुखामफोरखौ माने एसे हालेवोबा बा माइ जिंफ्राव
बेखौनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समा लावबाय जोंहा सावरायनांगौ बेखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नंगौ दोनथों औ गोजोनथों।